औ दे खोनाय हेल'।
अ नोंथाङा आंनो एसे सम होनो हागोन ना?
अ हेल' दे दे हागोन दे फंबाय दे हागोन हागोन अ हेल' दे खोनादों ना?
आं दा मोनसे आयदानि सायाव सावराय
औ औ दे दे।
हेलौ मोजां खोनायाखै। हेलौ। हेलौ। हेलौ।
औ नोंथां। हेलौ।